खोनादोंना?
औ खोनादों।
हेलौ नोंथां।
औ बुङो नोंथां खोनादों।
औ खोनादों ना नोंथां औ सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय खौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांसिमबो।
नोंथां दसे सम होनो हागोन ना नोंथां औ नों।
औ हागोन नोंथां। औ।
ओ। नोंथाङा एसे एसे साइदाव थांनो हागोन नामा?
औ।
समासखौ नोंथाङा एसे।
औ फैबाय नोंथां औ ओ नोंथाङा मा बुंदोंमोन? आंङो मोजांङै खोनानो मोनाखैमोन नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा? औ।
औ नोंथां नोंथाङाय एसे नेट नांनाय जायगायाव थां।
औ दङ आंङो। हेलौ।
आं बुंफिननो सानदों नोंथां खोनादों नों? नोंथां औ नोंथां खोनादोंना हेलौ नोंथां। माने नों नोंथाङा दैनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना
औ।
माबेनिफ्राय मोनो आरो आरो दै दैजों जों मा मा।
औ।
हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां।